हेलौ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
अ दायो नोंथाङा दसे फ्रि ना
अ
अ दा आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव लानानै फैदोंमोन जेनेबा बर'नि जेनेबा दोरोङारि जानाय लोंनाय जेनेबा बेखौ माबोरै जायो जेनेबा आरो दोरोङारि जानाय लोंनायफोरा मा मा बर'निया बे खौ आं एसे फोरमायनो सानदोंमोन
औ बर'फोरा दोरोङारि जानाय दंखायो
औ औ औ दा बेफोरो जेनेबा जाहैबाय जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनायफोरा जेनेबा सबाय ओंख्रि जेनेबा सबाइजों सबाइजों दाउ बिदिनो अनला जों दाउ बिदिनो सबायजों साम'जोंबो जायो आरो नारजि अमा नाफाम बेफोरबायदिनो माखा माखासे जा ओंख्रि दङ दा थिग बिदिनो जोंहा बेफोरनि संनाय ओ संनाय खावनायनि सायाव जोंहा माखासे ओ नेमखान्थिफोर दङ जेनेबा आदब खायदाफोर दङ दा जेरै जोंहा अनलाजों दाउ होननानै बुङोब्ला जोंहा दा अनलानि दाउखौ माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो गिबियाव अनलाखौ जोङो खुरैबा जेनेबा ओ गामलाफोराव जोंहा सोमनानै लाग्रोयो जेनेबा एसेखिनिखौ दैयावहाय सोमनानै लायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ बेखौहाय दसे समनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ बोखांनानै जोङो खेरखा बा जिखुनु जाया जोङो दै सरग्रा जायगा जेनेबा दै थायो जेनेबा जों माइरंखौ एसे रानफुलाखायो खालामो दा बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जोङो थफसि बा फ्राव जों देनानै लायो आरो नाथाय दानि आथिखाल मुगायावथ' जोंहा ओ थबसिनि सोलाय जोंहा मिक्सार मेसिनफ्रावबो जोंहा अननानै लायो गुन्दै खालामनानै लायो आरो दा बेनि उनाव जोङो ओ दाउखौ जोङो गिबियावहाय जोङो सिथारग्रोनानै लानांगौ जायो बेखौहाय जोङो दाउखा फि फिफ्टि पारसेन्टसो जोङो एवनानै मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ संनायाव जोंहा दैखौ गिबियावहाय ग्लब ग्लब फुदुंनानै लाग्रो बेवहाय जोंना आरो अनलाखौ बेवहाय ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावहाय जोंहा ओ उरनानै होयो माने फ्रि फ्रि होनानै होसोमसिगोन आरो जोङो बै देनानै लानाय गुन्दैखौ आरो दा बेनि उनावहाय जोङो नांगौ जानाय बेवहाय हालदै संख्रि ओ एसे ओमफ्राय आरो खारै ओ जा खारै गैयाब्लाथ' जाखाथारा जोंहा ओ बर'नि ओंख्रिया जेनेबा गोदोनि सोलिबोबाय थानाय
औ औ बर'फोरा खारिखौनो गिबि जायगा होग्रो हादों गोदो थाावनि बाहायनायखौ जों नुवाखौनो बुंजायो दासो औ दासो खारैखौ खारैनि बाहायनाया खमायलांबाय दा जों बांसिन थाव बाहायनाय लोगोसे जों
औ औ दा जोङो जेनेबा अनला ओंख्रि संनायाव जेनेबा जोङो जेब्ला अनला ओंख्रिया एसे ओ थार्टि पारसेन्टसो मोनो अब्ला जोङो माने बेदरखौहाय होसननानै होयो आरो जोङो अनला ओंख्रियावहाय अब्ला जोंहा ओ मोजाङै बेखौ फोमोननानै लाग्रोयो बेनि उनावाय जोङो बेखौहाय साखिनानै संख्रि बानलु नांनायखौ जोङो साखिनानै खनसे बेवहाय जोङो ओ साखिनानै जोङो बेयावनो गंगार दुन्दिया बिदिनो दुन्दिया बायदिफोरखौ जों होनानै लायो दा बेनि उनावहाय जोंहा ओ जानाय लोंनायखौ जोङो बानायनाय जायो आरो अनला ओंख्रि संनाया बेफोरबायदि आदबजोंनो बानायनाय जायो आरो दा नोंथाङा बिनि बागै माखा ओ माबा फोर बुंनो सानबावदों नामा जेनेबा बर' हारिनि दोङ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव
अ माने आङो नैबा दाउजों अनलाखौनो बुंग्रोनोसै ओ माने बिनो दाउ जों अनला संनायाव माने जों आं जेखौ नुबोदों बेखौ बुंग्रोन बुंनि आरो जोंनि बे दाउजों अनला संनायाव गेजेराव माने होस बेलेगबो मैगं होफादेरो जेरै लाइ मैगं सेवालि बिबार मैथ्रु बिबार बेफोर इदिनो आरो डाइरेक्ट माने अन गुन्दैजों दाउ बेदरखौ बिदि संजाया आरो जोंनिया बि जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन जाखायो बेयो गावबा गावसो नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि सङोबा माने आं जोंनि ओनसोलाव माबायदि सङो बेखौसो बुंदों आरो
औ जागोन दे औ दानि आंनि माने बुंनायाबो बिदिनो जायैबा ओ माने आं जेरै नुबोदों बेखौ आङो बुंनानै होदों आरो जेनेबा जोंनि एरियायाव माबायदि संयो जेनेबा अनला अनलाजों दाउखौ माबोरै सङो बि खौ आङो
औ औ औ जोंनिया माने बेयाव गेजेराव माने मैगं मोनसेफोर होफादेरो आरो जायखि जाया ओ बासिखा बिबारबो जानो हागौ सेवालि बिबार बा लाइ बिदि गोथां गोथां गं होफाबा ओ बे अनलानि गाबखौ मोजां नुबाय बेफोरबायदिनो आरो
औ औ
जायगा लायै म ए बिदिब्ला उननिखौ जागायग्रोदो
औ बेयो जेनेबा जोङो आरोबाव जोंहा ओ बिदिनो नाफाम बानायनाय जेनेबा जों ना दफांखौ बड'फ्रा गोदोनिफ्राय माबोरै बानायोमोन दा बेनिसम फंनैसो बुंनोसै
औ दे नोंथाङा फोरमायदो
जेनेबा जोङो गिबियावहाय जोङो बेखौहाय ओ नाफाम बानायहैनो थाखाय जोंहा नानि गोनांथि जायो आरो ना नङाब्लाथ' जोंहा नाखौ मानि जाखाया नालाय दा जेनेबा जोंहा नाथ गिबियावहाय जोङो बेलेग जायगानिफ्राय जेनेबा जोङो दैमा दैसा अब्ला ओ बिलोफोरनिफ्राय जोङो सानानै लाबोनाय जायो आरो सारनानै बा गुरनानै लाबोयो बेनि उनाव जोङो नाखौहाय लाबोनानै न' फारसे लाबोनानै जोङो बेखौहाय
मोजाङै सायनानै माने बिनि ओ गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो
औ औ नि नानि खिफोरखौ उम साफा खालामो
नानै जोङो बेखौहाय ओ मोजाङै फोराननानै लाग्रोयो जेनेबा एबा गोरान जानाय बायदि बेनि उनावहाय जोङो बेखौहायो ओ उवालाव ओ उवाल बा औ जोङो उवालाव देनानै लायो आरो बेखौहाय बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय देनाय समावहाय जोङो माखासे ओ मैगंफोर जों होफानाय जायो जेनेबा ला फांफोर जेनेबा जेरै थास' दुदालिनि जेनेबा जों गांखं ओमफ्राय दंफां राखेब बिदिनो माखासे आरो ओ बिदिनो बायदिसिना बिजौ होफादेरनाय जायो आरो औ नामखौथ' आं बारा मोजाङै मिथिजोबब्ला बेफोर होफा देनायखौ जिखुनु आङो देनाय ओ माखासे प्रसेस फोरखौ
औ औ दे नोंथाङा जाहिनि मिथिखौ बेखौ फोरमायलांबानो जाबाय
दा बेफोरबायदिनि उनावहाय जोङो देखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय उम हासुं बा भयामफोराव जोङो सोनानै दोनो आरो बेखौ मोजाङै ओ बार हाबो बार हाब हाबनो होआलासे जोङो मोजाङै खाथेनानै खोबनानै दोनो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ ओरैनो लांदां जा जो दोनजाया बे बुस्थु
औ औ औ औ औ आरो ला आरो मोनसे खोथा लांदां जायगायाव दोनोबा बेयाव माने एम्फौफोर जानानै बेक्टेरिया फोर हाबदेरनायनि एसे चान्स थायो आरो बेनिखायनो बेखौ लांदां जायगायाव द जाया मोजां ए बार हाबि जायगायाव
औ दा जोङो बेखौहाय ओ जोङो हासि सिङाव बा ओ हा सिङाव फबनानै दोननाय जायो बेखौ जेनेबा जोङो द' द' मास बा ओ द' दान बा ओ से बोसोरनि थाखाय जेब्लासिम जोङो ओ बेयो सेवनाय जाया जेनेबा अब्लासो सिम जोङो माने गोथावै मोनो मोजाङै मोदोमनाया फैया आरो बिनिया दा बिनि थाखायनो जों माने गोबाव सम म दोननानै बेखौ ओ संनानै जानाय जायो आरोखि दा नोंथांमोननिथिं बे ओ नाफाम बानायनाय ओ आदब खायदाफोरा माबायदि बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
ओ नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा आं नाफामनि सोमोन्दै एसेबां मोजां मोजाङै मिथिया औ आं बेफोरबायदि बानायनायखौ नुफेराखै आरो बिदि जाफेराखैबो नोंथाङा गाज्रि मोननो ओ नाङा ओ बे गावबा गावनि सोनारो नालाय
औ औ
औ आं माल गुबुनखौ जानाय खोनदों थेवबो आं बेफोरबायदि जानाय जाफेराखै आरो आङो
औ
बानायफेरनायबो नुफेर नुफेराखै जोंनि न'खराव बेबादि बानायनाय नुवाखै आङो आरो हासिङाव फबनाय खौबोथ' आं दिनैसो खोनाफेरदों बे जायगा लाना जायगा नोंथांमोनथिं बेबायदि सोलियो नालाय औ औ
माने ओ जों माने बेखौ फेसेवनांगौ जायो नालाय जोङो बे फेसेवनाय ओ नाफामखौ फेसेवनायखौसो जायो नालाय
अ
माने बेयो गोदोनि औ दा नोंथाङा जेनेबा समावथ' एसे दंबावो नालाय दा नोंथाङा एसे माबाफोर जेनेबा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव माबाफोर एसे बुंनो सानो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
आङो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा बे सबाय सबाइ ओंख्रिखौ बुंजागोन सबाइ सबाइजों जोङो दाउ बेदरबो जानो हायो बा नाबो जानो हायो आरो जोंनियाव सोलिनाय मोनसे मान माने आं जेखौ नुबोदों जोंनियाव सबाय जों नाखौ माने गोरानसो जायो आरो थां नाखौ सबायजों जानाय जाया ओ नाथाय बेदरखौ दाउ बेदरखौबा सबाइजों गोथाङैनो जानाय जायो आरो अमा अमाफोरखौ औ अमाफोरखौबाथ' गोरान बांसिन गोरानखौ जानाय नुबोगासिनो दङ आङो आरो सबाइ खौ खारैजों संनाय जायो गिबियावनो सबाइखौ एसे सोमनानै दोनग्रोयो सोमनानै बेखौ सुना सुना लाबाय आरो बेयो बेखौ ओ सारायाव दै लानानै बेखौ गोदौनो होबाय आरो दैया गोदौब्ला बेयाव सबायखौ होबाय आरो होनानै ओ जेब्ला सबाया थार्टि पारसेन्टसो रुइगोन होमबानिया बेयाव खारदै एसे होयो होनानै सबाइ सबाया मोजाङै मोनबा बेयाव एउफ्रामना दोननाय बेदर बा नाखौबाथ' एवफ्रामनाय जाया नाथाय बेदरबा एउफ्रामना दोननाय बेदर औ होनानै बेखौ मोजाङै गोदौनो होनानै बिदिनो जोबनायाव गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरबायदि माइसिनन्द्रिफोर होनानै बायदि बोखांनाय
औ औ दा नोंथांजों जेनेबा दोरोङारि बर'नि ओ बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव माखासे खोथाफोर जेनेबा
औ गोजोननाय ओ गोजोननाय मोनबाय आंबो अ आंबो नोंथांनिफ्राय आं मिथियैखौ मिथिना मोनबाय औ दे बिदिब्ला जों दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन ना
औ दे